हेलौ हेलौ खोनायाखै हेलौ
नोंथाङा दोंना
अ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंलाय। हेल।
बुं थां।
हेल।
आ।
नोंथाङा आंनि बाथ्रा बुंनाय। खौ नोंथाङा आंनि बाथ्रा बुंनायखौ खोनादों ना। हेल। ओ नोंथाङा माबोरै दङ। खोनादों नोंथाङा बोरैहाय दङ। अ आंबो बिदिनो दङ ओ बि। मोजाङैनो दङ आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय ओ जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायगोन ओ जेरैहाय बैसागो ओ बैसागोआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार फोरबो नोंथांमोननिथि बैसागोखौ माबाददिहाय फालियै बुंनो हागोन ना।
अ फंनैसो बुंलाय। आं नोंनि भइसखौ खोनादों नों बुंबाय था।
बैसागोथ' जों बैसागुखौ मोनसे रंजानाय फोरबो हिसाबै होननाय जायो बेवहाय जों बैसागु। समावहाय। गथ गथाय सेंग्रा सि सिख्ला जों गासैबो जयैनो ओ मोसानाय जायो बैसागु जों गासैबो।
नंगौ।
बिदिनो गोबां रोखोमनि जानाय जामुं जायखौ बुङो जों मैगंफोर बेफोरखौ बनाय जायो लोगोसे जों बैसागुआवहाय ओ जौफोरा ना बेदर जा ज बैसागुखौ जों गोबां रंजाबाजायो फालिबोयो एबा बेखौ रंजा बाजायैनो जोङो बिदाय होनायबो ज बैसागोखौ बैसागु समावहाय जोङो जायखौ बुङो जोङो म बैसागुआव बे म बैसागुखौ जों बैसागो। जोंनि ओनसोलावहाय बाथौ दुमनाय ओ। खालामनाय जायो आरो।
नंगौ ओ थिग बे बाय बिदिनो।
अ खोनादों खोनादों ओ नोंथांनि बइसखौ क्लियार खोनायाखै बुंफिननो हागोन ना हेल' हेल'।
अ नोंथाङा बुंफिनो हागोन ना? खोनायाखै?
उम नोंथां ना नेट प्रब्लेम जादोंदां? खोनायाखै?
नोंथांजो आंना
खोनादों मा सोंदोंमोन? हेलौ। खोनायो नामा औ? खोनादों?
खोनायाखै नोंथां।
खोनादों खोनादों।
नोंथां सुंदयै बैसागुनिबागै एसे फोरमायना होदो दे आंनो।
अ जोंनि नोंथाङा खोनादोंना?
खोनादों नोंथां?
ओ जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा बुंनाय बादिनो ओ बैसागोखौ फालिनाय जायो ओ जेरैहाय जोंनि ओसोलाव बैसागु बोथोर सौफैनाय लोगो लोगो बोस बैसागुनि सेथि खालाराव जों गामिनि रायजो राजा गासैबो खौसे जालायनानै थामहिनबा जों गिदिरफोरखौ मान बावो आरो उन्दैफोरखौ अनना होयो थिग बेबादिनो जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौ मोन्नै बाहागोआव खालामनाय जायो जेरैहाय ओ मानसिनि बैसागो आरो मोसौ बैसागो बे मोसौ बैसागोआ जाहै बाय जों सैथ्र' दाननि जोबथि खालाराव थामहिनबा जों जोबथि सानावहाय जों खौ थुखैनाय जायो बेहाय जों मोसौ थुखैनो थाखाय ओ गोबां नांगौ जानाय बेसादफोरखौ बे मोसौ थुखैनायनि सानसे आगलाहाय ओ बेसादफोरखौ बुथुमनानै लानाय जायो जेरैहाय फान्थाव दिग्लिलिथि थारायखान्दा हाद्र ओ हालदै बायदिसिना जि जा जानांगौ मोसौ थुखैनाय बेफोर बेसादफोरखौ लानाय जायो ओ थिग बेबादिनो ओ जोंनि ओनसोलावल' नङा गासिबो बैसागो फालिग्राफोरानो मिथिखायो जानांगौ जेरैहाय जोङो मोसौ थुखै खालि औ नोंथां ओ बेबादिनो जोङो मोसौखौ थुखैगोन सानखालि जों फुङावनो दुगैयै लोबैयै जोङो बेखौ खौ मोनसे आइजें आइजेंआव लानानै हानाय जायो आरो बेखौ मालाबो सुनाय जायो ओ बेखौ जों औवानि आरुं लानानै जोङो थिग बेबायदिनो माला सुनाय जायो आरो जोङो मोसौखौ ओ दुब्लि एबा फोथारफोराव लांनानै जोङो मोसौखौ दिगलिलिथि थानायजों बुनानै लांनानै आरो जों जाम्फै एबा नालाफोराव थुखैहैनाय जायो थिग बेबायदिनो जोंनि सोलावबो मोसौ थुखैनायाव मोनसे गोदोनि फ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे मेथाइ दङ जेरैहाय बे मेथाइया जाबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था नोंथाङा बेखौ खोनाखादों जानांगौ? ओ औ नोंथां। आरोहाय बिदिनो जोङो मोसौ थुखैनाया बियो गोदो गोदायनि नेम जे जों मोसौ को ओ थालिदनि धुनना कनजों मोनसे फोथा गोसोम फुननाय जायो बेखौ जोङो गोदोहाय जोङो जेन मोसौ ओ मोसौखौ हगारोबाथाय गोदो गोदाय लख्रा मोसाफ्रा जानो नागिरो जेन बेनि थाखाय ओ बिदि फोथा फुननानै फाख्रा खालामना हरनाय जायो जेन न'आव मोजां मोजां सफैफिनो होननानै ओ थिग बेबायदिनो गोदोनि नेमखौबो दासिमहालाग गै जों गासैबो बर'फ्रानो नंगौ फालिबोबाय थायो बेबादिनो जोङो बे मोसौ थुखैनाय दिनखालि जों मोसौखौ जोंनि ओनसोलल' नङा गासैबो सारा मुलुगावनो जोङो हगारस्रानानै होनाय जायो आरोहाय जों मोसौखौ थुखैखांनानै ओ फागाखौबो बउनाय जायो आरोहाय जोङो बे बैसागु बोथोरा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार मानो होनोब्ला जों बैसागुआव गासैबो दुखु दुखु दाहाखौनो बावगारना रंजा बाजा खालामो बेखौ नोंथाङाबो मिथिखायो जानांगौ। ओ आरोहाय बेबाद नो बैसागोआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार बैसागुआव जोङो गासिबो हानजा हानजा मोसायो खाथिनि खाथि खाला ओनसोल फोराव जों मोसायो आरो जों गेदेरखौ खुलुमो उन्दैखौ मान अननाय होयो आरोहाय जोङो बेबादिनो बैसागुआव जोंनि ओनसोलाव नङा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जेरैहाय जोङो ओ बैसागो मोसानो थाङोबा देलाय मालाय गानै जोमै दख'ना गोमो ओ फास्रा गोजा गस्ला गोजा बिदिनो फोथा बिबार थुनानै जोङो गासैबो मोसायो उन्दैनिफ्राय लाना गिदिर आबै आबौ बोराय बेन्थ' गासैबो आदा गासिबो ज' जालायनानै मोसानाय जायो ओ जों बयबो गोसो होनानै रंजासारो मोसासारो जेन जोङो बैसागोआ गोबावजोंसो फैनाय खनसे आरो बेयाव जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदिसिना ओ एकस' एकथा मैगं थाइगं बिलाइफोर खौ खानानै जानाय जायो आरो जों बेयाव खुंखा गोखा गोखै जानाय बेखौबो नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ। बेबादिनो गोखा गोखै मैगं जानाया जोंनि थाखा थाखाय जोबोद गोनांथार बेखौ जाय साफ्रोमबो ओ साफ्रोमबो गासैबो मुलुगावनो बैसागो बुहुम नाङैनो जाय ओ फालियो बिसोरो जाखायो जेन जों बे मैगंफोरखौ जानाय जायो बोसोराव जोंनाव जेन बेमार आजारफोरा साग्लोबा सोमजिया जेन बोसोरा मोजाङै मोजां थांगोन बेनि जाहोनाव जों गोदोनिफ्रायनो बेयो मोनसे सोलिबोनाय आगु आगै आजौनिफ्रायनो बेयो मोनसे सोलिबोनाय ओ नेमखान्थिखा आरो जोङो बैसागु बोथोर सफैनाय लोगो लोगो दंफां लाइफांनि बिलाइफ्राबो सोमखोर गोथां जायो दाउखौ गाबो मान्दार बिबार बारो बेखौ नोंथाङो खोनाखिदों एबा नुफेरबोदों मिथि मिथि खायो जानांगौ। बे मान्दार बिबार दाउखौवौ गाबनाय नंगौ थारैनो बे बैसागोआव मान्दार बिबार बारबा जों जोंनि गोसोआ उसिफावो रंजाखांनाय मोनो थिग बेबायदिनो ओ बैसागो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार बुंनो थाङोब्ला जों बैसागुआव आथिखालाव जोङो बैसागो मोसानायाव ओ बांसिनै गोदोनि गोदोनिफ्रायनो जोङो बैसागो दा बायदिसिना दामजु दामग्रा लानाय जायो जेरैहाय ओ खाम सिफुं जथा सेरजा आरो नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ बियो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे ओ दामजु जु जेरैहाय जोङो औवाजों बानाय थरखा बेखौ नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ बे थरखाया गो दोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे ओ मोनसे नेमखान्थि हिसाबै जों मानिनानै लायो आरो जों आ आथिखालाव खुगाजों खुगा ओ मोसानो मोनला बांसिन रेडिअ' रेकर्ड बेफोरखौसो बांसिनै टेप बेफोरखौ बांसिनै दामनानै मोसानाय नुयो बेफोरखौ जों सोलायनाय नुदों ओ नोंथाङा बेफोरनि बाग गै मा बुंनो सानो जेन बैस गोदोनि बैसागो आरो दानि बैसागो माबादिहाय जानांगौ बेखौ फोरमायनो हागोनना?
नोंगौ नोंथां। गोदोनि बैसागो आरो दानि बैसागो गोबां फाराग नुनो मोनसै जोङो ओ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो ओ बांसिनानो बैसागु फोरबोआवहाय खाम जथा सिफ फुंखौ दोन्थ'नानै ओ बांसिन अडिअ' टेपजोंसो मोसानाय नु मोनसै नों थां नाथाय ओ जोङो ओ बुंनो बुंनो थाङोब्ला एबा नायनो थाङोब्ला जोङो गोदोनि बायदि खाम जथा सिफुं सेरजा थरखा बायदिसिना लानानै एबा खुगाजों खुगा सोलिबोनाय मेथाइफोरखौ खन्नानै मोसायोब्ला एबा ओ रंजायोब्ला जों बांसिन गावनि गोसोखौ गो जोननाय मोनो लोगोसे नो जोङो जोंनि ओ हारिखौबो गोजौआव ओ दैखोलांनाय बायदि मोनो। नाथाय दा दानिया बै फोरखौ ज्राब गारनो हमनाय बायदिसो नुनो मोनसै आथिखालाव नाथाय ओ गोदोनि बायद दे खाम, सिफुं बेवहाय बर'फोर मोसानाय हारिमुवारिया बे थांनानै हाबनानै दङ होननानै मिथियो लोगोसे बेवहाय बर'फ गोदोनिफ्रायनो ओ गोदो गोदोनिफ्रायनो ओ थाबोननाय एबा ओ उजिजेननाय बर' दामनाय दुनायजों लोगोसे
जोंनि बादैब्ला बैसागुआ जोंनि थाखाय ओ गासैनिबो थाखाय आमाय थख्ल' बिदि होननानै मिथियो जों गोदोनिफ्राय आरो गोबां बिजाबफोरावबो जों जों मोनबोबाय आरो आथिखालाव जों गोबां गोदान गोदान लोब्बा लानानै स्टेज प्रग्राम बायदिसिना खुंनाय बेफोरो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नङा दा बावैसो सोलिबोनाय बेयाव जों बायदि रोखोमनि आयदा लानाय आरिमु आयदा आरो बेयाव गोबां गेदेर गिदिर एक्टर, एक्ट्रिस जायखिजाया हारिमुवरारि फावथिनागिरि सल' खुंग्रा बायदिना लाबोनानै जोङो बे बैसागुखौ खुंनाय जायो नोंथाङा बेखौ मिथिखायायो जानांगौ बे जोंनि सारा ओनसोलावनो ओ खुंबोजाबाय गोदोनिफ्रायनो नोंगौ नोंथाङा बिद बिदिब्ला बैफोर गोदोनि बैसागो आरो दानि बैसागो माबादिहाय जानांगौ आरो इयुनाव माबादिहाय बैसागोखौ फालिबावनांगौ होननानै सानो नोंथाङा साननाय बादि फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां जोङो बैसागो बुङोबा बैसागोआ बैसागोआ गोदोनि बायदिनो जानांगौ आथिखाल आथिखालनि